नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां
नोंथाङा सम दंना
दङ नोंथां
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोनना?
औ सावराय जागोन नोंथां
बिगियानिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां‌
औ सावरायनो हागोन नोंथां
जोंनाथ' बिगियानिकआ जोंनो सुबुं माहारिफोरनो जिउ खुंनायाव जोबोद मोजां खालामना होनाय जादों नोंथां बि बिदिनो ओ जोंहा माइ गायनाय माइ सौनाय बेफोरनि बेफोरावबो जोङो जोंनो बिगियानिकफोराबो फोरानो जोंनो ट्रेक्टर बिबदिनो माइ सौग्रा मेसिन बेफोरखौ खालामना होनाय जादों नोंथां बिब्दिनो जोङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ माइ गायनायनि बेलायावबो जोंहा बिब्दिनो माइ गायनो थाखाय जोंहा हाल एवनोब्ला ट्रेक्टरजोंनो हाल एवनो हायो आरो ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो मोसौजोंसो खस्थ' बिदिनो बोलो होयै होयै हाल एवनो गोनां जायोमोन दानाथ' जोंहा एसेबां खस्थ' जानो गोनां गैला ट्रेक्टरजोंनो हाल एवना होनाय जायो। आरो बेनि उनावहाय जोंना दानाथ' आरो ट्रेक्टरजोंनो मेचिन ओंखार ओमफाय माइ गायनोबो हानाय जाबाय आरो ट्रेक्टरजोंनो जोंहा माइ हानो हानायबो जाबाय नोंथां ओ बिब्दिनो जोङो हाखांनानै आरो जोंहा ओ ट्रेक्टर जोंनो जोंहा ट्रेक्टर फिसा एबा गोदिरजोंबोनो नानो हानाय जा बाय एबा जोंहा ट्रेक्टरावनो जोंहा मेचिंबो मोननाय जाबाय ओ जेरै मोथिखौ सोनानै जोङो नानाय जायो जिगाबखौ एसट्रायैहाय एउ एसथ्रायै गार'नाय जायो आरो ओ माइ बिदां बे बेगर माइ फिथाइया ओ आराम आराम एसे स्र' गनानै जोंना एसे जावनाय बैसा जानानै फैखायो जोंना मेचिनाव बे मोथिखौ सोना हो बा एक्सट्रा जिगाब खि एक्सट्रा ओ माइ फिथाइया जोंनि एक्सट्रा बिदि गनो हानाय गनाय बेबायदि मेचिंबो जोंनो बिगियानिकआ बानायना होदों बिबदिनो जोंहा माइ सौनायावबो बे माइखौ जोङो सौ सौबाय सौखांनानै जोंहा बिब्दिनो ओ जोङो जावखानोबो हानाय जाबाय बे माबायावनो जोंहा ओ माइ सौ सोग्रा बे मेचिनावनो जोङो जा खानाबो लाबोनो हानाय जाखाबाय जोंङो मानसिफोरा बे सान्द्रि एबा ओ दालाजों जोङो जावलाय सालिलाय खालामलायनो गोनांथि गैला जोंनो ओ बे माइ सौग्रा मेचिनजोंनो जोङो जावनानै लाबोखानाय जायो आरो जोङो फिथा जानो लुुबैयोब्ला जोंहा एबा जोङो थालिबो फिथा जायो बिब्दिनो जोङो बिदि माइब्रा माइरंनिबो फिथा जायो बेफोरखौबो जोङो दिंखि एबा उवाल फोराव खस्थ'यै जोङो देबाय थानो गोनांथि गैला जोङो मेसिनावनो जोङो गासैखौबो हुख्रेमनो हायो। जोंहा बिदिनो हालदैफोरखौबो जोङो खस खस्थ'यै दिंखिफोराव देनो गोनांथि गैला गोदोनि दिनावथ' जोबोर खस्थ'यै देनो गोनां जायोमोन माइफोरखौबो बिब्दिनो जोङो दिेंखि एबा उवाल फोराव जोबोद देनो गोनां जायोमोन जोङो माइखौ बिदि बासुखा दिहुनग्रोनाय जावलाय सालिलाय बिदिफिनलाय इदि खालामनो जों जोबोर खस्थ' जायोमोन जिउ दैदेननायाव दानाथ' जोङो एसेबां खस्थ' गैलिया बिब्दिनो जोङो थावखौबो जोङो मेचिनाव फेदेरनानै जोङो थाव जोङो थावखौ जोङो लाबोनानै जोङो संनो हानाय जाहैयो बिब्दिनो जोंहा गोजान गोजान दावबायनो थाखायबो जोंनो बिगियानिका गारि मथर कार बेफोरखौ जोंनो बानायना होदों मानो होनोब्ला जोंहाथ' गोदोनि दिनाव आथिंजोंसो थांनांगौ जायोमोन। आथिंजों थांना आथिंजों फैफिननाय जोबोद खस्थ' जायोमोन देहाया जोबोद खस्थ' मोनोमोन। बेनि उनावहाय जोंनो साइकेल दिहुनग्रोना होदों जों साइकेलजोंबो जों थांनो हायोमोन नाथाय साइकेल जों जोबोद गोजान गोजानद्रायाव थांनो हाया जायो बेवहायबो एसे उसुबिदा जायो बा खस्थ' मोनो बोलो होख्रां होख्रां सलायना थांनो थाखाय बेनि उनावहाय जोंहा आरो गारि दिहुनना होलायबाय बे खस्थ'खौ सहायनो हानाय नङा खस्थ' मोनो देहाफोरा होननानै जोंनो दा गारि बानायना होग्रो होलायबाय बे गारिजोंनो जोङो गोजान गोजान जायगा थांनानै फैफिननो हायो आरो जोंहा हादर दावबायनो थाखाय जोङो गारिजोंल' थांनो हाया बेनि ओंखायनो जोंनो ट्रेन बानायना होदों। एर'प्लेन हेलिकप्टार बे हादर दावबायनो थाखायबो जोङो हादरनि मा माथिं जायगायाव मा मा जायगा दं बेफोरखौ मा मा बायसा मिथिंगायारि मा मा बायसा नुथाय दं बेफोरखौ जोङो हादर दावबायनो थाखाय नायनो थाखाय जोंनो ए प्लेन एबा हेलिकप्टार एबा जोंनो ट्रेन बेफोरखौ ओ बानायना होदों जोंनो बिगियानिफोरा बिब्दिनो जोंहा स्कुलफोराव स्कुलफोराव बुंनो थाङोब्ला स्कुलफोरनि थाखायबो जोंनो रेबगन सक पेन्सिल बेफोरखौ बानायना होदों आरो। हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना? हेल' नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
बिब्दिनो जोंहा बे मोब्लिब मोब्लिबखौबो जोङो कारेन्टजों सो मोनोननाय जायो। बिबदिनो कारेन्टजों जोङो जोङो हरफोराव खोमसि जायोब्ला जोङो थानो एसे उसुबिदा जायो बेनि थाखाय जोंनो कारेन्टजों मोब्लिब बानायना होदों स्राङाव जों थानानै मोजां मोनो। आरो जों कारेन्टजोंनो बेटारि गारिबो सालायनो हायो कारेन्टाव जोङो कारेन्टजों जोङो चार्ज होनो गोनां जायो बेटारि गारिफोरखौ बेटारि थम थम बेफोर ओंखारदों आरो जोंहा गुदियै बेफोरबो कारेेनट जोंसो सालायनो हायो बेफोरखौ गिबियावनो कारेन्टाव सार्ज होना लानांगौ बिनि उनावहाय सो जोङो सालायनो हानाय जायो आरो जोङो एसे बारिफोराव एबा एसे माबाफोर बिब्दि माबाफोर सोदोब खोनायोब्ला जोङो एसे खोमसिफोराव गिनाय मोनो बिब्दि बेनि थाखाय जोङो जोंनो टर्स बानायना होदों। जोङो बिदिनो बारिफोराव जोङो ओंखारबोनो थाखाय मायबा फोर सिखाव दकेटफोर हाबफैफ्ल हाबफैफ्लांबाबो जोङो बे टर्सजोंनो जोङो एसे गोजानाव थानानैब्लाबो जोङो नायहरनो हानाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो बिगियानिकनि सायाव माबाफोर फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ। आथिखालनि जुगावथ लामाफोराबो मोजां जाहैबाय आगोलनि बायदिबाथ जोङो बाला हा आरो हाब्रु। बिदि लामासेयाव थांनो गोनां जाहैयोमोन थाबायनानै एबा साइकेलजों आगोलथ' गारि मथरबो गैयामोन नालाय थाबायनानैसो आरो थांनाय जाहैयोमोन साइकेलाबोथ' गैथवामोन नालाय बिदिनो जोङो थाबायनानैसो थांनांगौ जाहैयोमोन। आरो आगोलनि थिन बायदिथ दा नंलिया। दाथ लामाफोराबो मोजां जाबाय बिदिनो बिगियाना नाय बिसोरनानैसो लामाफोरखौबो मोजां बानायनाय जाहैबाय दाथ'पाकखनि लामासो नुजोबबाय नाय मोनो जेरावबो अन्थाइ बाला हाजों हाब्रुजों बिदि लामा नुनो मोनला गाैयावबो लामा हान्थिनो गोनां जायोब्ला जोङो जेरावबो थांनो गोनां जायोब्ला जेखिबो जोङो मो जां लामाखौ नुनो मोनो आरो दालां दै बारनो थाखायथ दालां दालां गोजौ गोजौ पाकानि बानायनाय जाहैबाय नङा होमबा नोंथां। आगोलथ औवानि दलं नङाबा बियो रिंजोंसो बियो। बायलाङोबोमोनबो गब्रलाङोमोनबो बिदिनो थ दै बारनो थाखायबो जेबो उसुबिदा गैलिया आरो लामानिबो जेबो असुबिदा गैलिया आगोलनि बायदिथ हाब्रुजों जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जाया मानो होनब्लाथाय आगोलनि दिन बायदिबा थाबायना थांबाबो जोङो हाब्रुजों जों गाननाय जोमनायफोरा गाज्रि जायोमोन दाथ बिगियानजों दिहुन्नाय बायदि जोङो लामा मोजांजों थाबायनो मोनबाय। नंगौना नोंथां?
औ
आरो नोंथां आरो जोङो जेरै जोङो टि भि नायदों टिभिआथ आगोलनि दिनफोरावबो दङमोन ब्लेक एण हवाइट ब्लेक एण हाइट टिभि जायोमोन बेखौ जों एन्टेना मारै आंबो बारा मोजां मिथिजोबा आगोलनि दिननि नाल नाथाय जों एसे नुनो मोन्दोंमोन आरो नाथाय दाथ बेफोरो टिबिया सोलिला। दाथ कालार टिभिसो ओंखारबाय दा गोबाङानो मबाइल जानबुं थानायनि जाहोनाव टिभिखौबो नायनाय जाहैला बे टिभिखौ जाय ब्लेक एन्ड हाइट बेखौबोथ बिगियानजोंजोंहाय बिजिरनानै दिहुननाय जाहैबाय आसरित नोङा होनब्ला? जेरै जोङो बेयावनो नुनो मोनो मोसानाय मुसुरनाय मानसिनि सल खननाय गासैबो रादाबफोरखौनो नायनानै नुनो मोनोमोन जों टिभियाव। आथिखालावथ' दा मबाइलनि जुग जाबाय बे जानबुं जानबुङा जों नि थाखाय जोबोद गोनांथि जाहैबाय दा आरो जोङो जोंनि थाखाय बिगियाना जोबोर मोजां। दिहुनना होबाय जानबुंखौ जेरै जोङो जानबुंजों जोङो जों गावजों गाव रायलायलायनो हायो दुखु फोरमायलायनो हायो सोरहाबा बे बेमारफोर जादोंबा जों खबर लालायनो हायो आरो बहाबा थांनो गोनां जायोबा जों जानबुंनि
जानबुंजोंनो जोङो फन खालामनानैसो जोङो मिथिलायनो हायो जेनेबा दुखु सोरना मा दुखु जाना दङ सोरनो मा नांगौ जानानै दङ बेफोरखौ बहा थांनो गोनां दङ बेफोरखौ जों जानबुंनि गेजेरजोंनो फोरमायलायनो हायो आरो नोंथां।
आरो कम्पिउटार कम्पिउटाराथ' दा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथियानो जाहैबाय। साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआ कम्पिउटारनि कम्पिउटारखौ गोनां जाहैबाय मानो होनबा कम्पिउटाराबो जोंनि बे जौ
थासान्दियाव जेनेबा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जाहैबाय बेखौबो बिगियाना जोंनो कम्पिउटार दिहुननो हानाय जाहैबाय आथिखालावथ' कम्पिउटार रोङाबा जाहैयानो बिदि बायदि खोनानाय मोननाय जादों जायहा फरायफुबाय थानाय गथ'फोर साथ्र'फोर बिसोरनो कम्पिउटारनि सोलोंथाइखौ जाहैयो बेनि थाखायनो कम्पिउटारजों बिगियाना कम्पिउटारखौ दिहुननानै जोबोर मोजां मोजां जाहैबाय आरो जेरै दा कम्पिउटार दखान बहायनानै जोङो माथो आधार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स, ट्रेन टिकेट बुक, एर'प्लेननिसं टिकेट बुक बिदि खालामनाय जा हायो नालाय एकाउन्ट खुलिनाय बेफोरसो कम्पिउटारजोंसो जायो। बियो बिसोर कम्पिउटार गैयामोनबाथ' जोङो बिदि जोंनि नांगौ डकुमेन्टसफोरखौ दिहुननो हायाबो जानो हागौमोन बिनि थाखायनो जोङो खियाना कम्पिउटार होनाय बायदिबा जोंनि थाखाय मोजाङानो जाहैबाय आरो फेन जोंनि जा मोब्लिब गैयाब्लााथ' फेेन सालायनो हानाय नङामोन जेनेबा कारेन्ट गैयाबा कारेन्टजों जों मोब्लिबखौ होबाय। ओ मोब्लिब कारेनजोंसो जों फेन सालायनो हायो फांखाखौ जेनेबा बारखौ लानो हायो। बेसे गरम जाबाथाय जोंथ' थानो हाया जाहैयोना सान्दुं गोसायाव बिनि थाखायनो। फेन सालायनानै थानांगौ जाहैयो आरो नोंथां।
औ
आरो जेरै फ्रिज रिफ्रिजेटर बेफोरखौ जोङो दै गुसु लोंनो थाखाय माबा मोनसे जुइस बानायना लोंनो थाखायबा दखानफोरनिफ्राय बायनानै लाबो था लाबनो थाखाय गुसु गुसु लोंनो लुगैयो नालाय गरम बोथोराव बिनि थाखायनो रिफ्रेजेटर आरो ब्रिज बेफोराव खौ जों दिहुननो हानायनि बिगियाननि गेजेरजों थुना हानाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जाहैबाय आरो नोंथां। आरो इस्ट्रि होग्रा सिगांजे जोङो गाननाय जोमनायफोरा एस्थ्रि होआमोन नालाय जोङो मथखा मदखि जानायखौ गानबाय एसे गाज्रि जानाय मोनो दाना कारेनजोंनो जोङो। इस्ट्रि होनानै गस्लाफोरखौ गोदान बायदि ख्राम ख्राम बानायनानै गाननो हायो आरो नों थां बेखौबो बिगियानजोंनो नायबिजिरनानै कारेन्टजोंनो सालायनो हानाय बेखौ इट्रि मेचिनखौ बानायनाय जादों आरो नोंथां।
ओं।
आरो आथिखालनि जोंनि जा गामि ओनसोलावथ जोङो हिखौ दैमा एबा दैख